होद
हेलौ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
आङो दङ नै ओरै जिरायनानै
औ।
नोंथाङालाय मा खालामदों।
नै दङ आंबो ओरैनो जिरायनानै
हा
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
उम। खबरफोरा मोजां ना नोंथांहा।
मोजां मोजाङानो दंथ'यो बरथमान थिगानोथ'
औ।
ओमफाय कल हरनायनि जाहोना
आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। सम दङ ना नोंथांना?
जागोन दे रायज्लाय जागोन मा थफिकबा मानि सायाव सावरायगोन जोङो?
औ दिोनैनि रायलायनो नागिरनाय टपिक आंनो जाहैबाय जेनेबा नोंसिनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि थांना थानायनि थांना थानायनि जिउ राहा आरो जोंनि ओनसोलनि जिउ राहा बिनि सायाव माने रुजुलाय नायनानै नायनो
अ औ औ। जागोन जागोन।
औ बिदिबा नोंथाङा नोंसिनि ओनसोलनि जेनेबा सुबुंफोरनि थांना थानायनि जिउ राहानि सोमोन्दै एसे खोन्थागोरनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ राहा ना बेखौ नायो। बाथ' जोङो आथिखालाव जोंनियाव बिदिनो साख्रि मावनाय सुबुंनि जोंहा गोबां खम
औ।
जोंनाव बेबायदि गुबुन ओनसोलफोरनि बायदि सरखारि साख्रि मावनानै जिउ खांनाय सुबुं गोबां खम मोननो थाङो आरो।
औ
दा बेयाव जोङो बेखौ नायोब्ला आबाद आबादानो जोंनि ओनसोलनि जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खांनायनि गुबै राहा होननानै जों बुंनो हायो।
औ
बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव माइखौ गायो। बिनि उनाव मेसेङावहाय बेबायदिनो जोङो बायदि बायदि आबाद मावो हमना ला जोङो थास'फोर थास'नि अनगायैबोै सिबिं बेसर सबाय बेफोरखौ गोबां मावो आरो आरो बेनि अनगायै आथिखालाव माइ हाखांनायनि उनाव जों जुखाम आबाद मावनायखौ गोबां नुनो मोनदों।
औ औ
आरो आथिखालाव जोंनियाव गोबां बेबायदिनो माइ गायग्रा हाफोरावनो दैफोरनि एसे प्रब्लेम जानाय जायगाफोराव जोङो गय आबाद गय बागाननि गय आबाद खालामाय
औ
आरो बेबायदिनो जोङो गोबां दङ बेबायदिनो दैज्लाङावबो माइ गायनायनि अनगायै जोङो बेबायदिनो फटल बहल भिनदि बायदि बायदि गोबां फसलनि आबाद खालामो आरो फारसेथिं जोंनाव फालांगिबो सोलियो बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा एम्फौ लाथा बायदि बायदि मैगंफोरनि फालांगि जोंनाव गामि ओनसोलाव बेबायदिनो बेसां गिदिरथार मोनसे फालांगि गैयाबाबो। बिजनेस खालामग्रा सुबुं गायाबाबो जोंनाव फिसा फिसा फालांगिफोर खालामनानै। गोबां जिउ राहा खालामनायों मोननो हादों जिउ खुंनायखौ जोङो जोंनि ओनसो ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां मुदुफुलनिफ्राय लानानै थास' बायदि बायदि मैगंफोर बेखौ जोंनि ओनस सोंनो माखासे आइजोफोरा बर' आइजोफोरा। बायस'नानै ओ जाय अरुनाचल।
फार्म साइडआव जि मुल बे साइडआव लांनानै आरो गुवाहाटिफ्राव लाबोनानै फाननाय बेबायदिनो जिउ खुंनायखौ मोननो हायोबा आरो।
औ। आइजोफोर आरो हौवाफोरनि गेजेराव जेबो फारागथि गैया आरोना माने नोंसिनि
बिदि बिदि जेबो फाराग गैया जाय जेरै हायो आरो बेबायदि
औ।
बानलु आबाद गोबां खालाम
थिगानो जोंनिथिंबो बिदिनो दा। जोंनिथिं बांसिन माने सा पाथनि आरो।
खोनायासै आं खोनाफैयासै। हेलौ। हेलौ। हेलौ। आं खोनाफैयासै। खोनादोंना नोंथाङा?